मोजां नंलालै खोमा औ दासो खोनादों आगै।
हेल' अ गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम औ आब' खोनादों ना?
औ खोनाबाय।
गिबियावनो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरबाय आब'।
दे आगै आंबो नोंनि हामलायथिनायखौ नाजावनानै लाबाय।
अ गोजोनथों अ औ आब' दासो जाखांदों नै।
उम मा ओंख्रिमोन?
माने ओरै सबाय बिमा फाजा आरोखि ना आब'।
उम गोथावना जोंहामोन इलांसि आलु ना माबा जाखांबाय जाखांनायालाय एसे गोबाव जाब बायानो जाखांनाया जोंनिथिंजाय थाब थाब जायो माने। ओरैनो नोङो ओ मा होननानै बुंङो?
औ
बेसेबां मोनो बेखौ खिथादो दे।
दिनैनियाव ना?
औ अ दिनैनियाव दिनैनियाव दे नों मा माखौ जानानै गोथाव मोनो? जेनेबा जों दाथ' आमथिसुवा जादोंना ओमफाय मा मा फिथाइफोरखौ मोजांसिन मोनो जानो?
आंनि मोजांसिन मोननाय फिथाइयानो जाहैबाय थाइजौ आब'।
उम आंनाबो बेनो थाइजौखौनो गोथाव औ खोनादों आगै
उम आं थाइजौखौनो गोथावसिन मोनो आरोखि ना।
उम
ओमफाय बेजों लोगोसे दंफादेरो माने आंनि आंनि मोजां मोनसिनथारनाय आरोखि बेयो ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोजां मोनो आनारस फोरखौबो जानो मोजां मोनो खान्थालफोरखौबो जानो मोजां मोनो आरोखि ना।
उम
ओमफ्राय आंनि मोजां मोनसिनथारनाय उम होनबा थाइजौखौ मोजांसिन मोनो आरोखि ना।
ओरैनोथ' उम आनारस थाइजौ खान्थाल आमथिसुवा हिसाबै।
ओरैनो दा औ बोथोरनि फिथाइखौ बोथोरावनो जानांगौ होननाय बायदि। दाथ' नै खान्थाल, थाइजौ बायदिसिना जायो। अ जोंनाबो दंमोन माने ओमफाय जोंनाबो दंमोन दंनायालाय ओमफ्रायो बांसिनानो गेसावसो जायो आरोखि ना थाइजौआलाय गोदै ओमफ्रायो बांसिनानो गेसावजोब आरोखि ना
गेसावा जानाया जायामोन जोंना उम एबारहाय मा जादोंथाय मिथ थिला माबने गावै गावै सिरिदों ओमफाय आमथिसुवानि सिगांनो जोबजोब्बाय दिनै आमथिसुवाया नों गुमैजों आंजों बाजाराव थांनानैसो बायनानै लानानै फैबाय हाथायाव थांनानै फैनानै
औ ओह
आंबो दहाय जादों जानायालाय थाइजौखौ ओमफ्राय माने जालाबाय थायो आरोखि ना माने बिफांङावनो दंनायलाय ओरैनो फुं फुुंङाव सिरियोबा बिदिनो खननानै जायो आरोखि ना
जेनेबा नोंसिनिथिं ओ बैसाग सागुफोरखौ माबायदि फालियो?
जोंनिथिंथ' जोङो बैसागुफोरखौ बिदिनो गामियाव जोंना साननैनि हाबाफारि लानानै फालिनाय जायो आरोखि ना बैसागुखौ गिबियावनो जोंना संक्रान्ति खालि माने बिदिनो बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला उन्दै गिदिर माने देरसिनखौ मान होनाय उन्दैसिनखौ अननाय बिदिनो खेला दुला गेलेहोनाय बेफोरबायदि जायो आरोखि ना अमफ्राय बिनिफ्राय ओ अखानायै संक्रान्तिनि अखानायै बिदिनो से थारिखाव बिदिनो बिदिनो इसे फिसा फिसौ बिदिनो लांदां बैसागु खुंनाय जायो आरोखि जयैनो बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गासैबो बहाय रंजानाय जायो आरोखि ना
औ
फाय बेजों लोगोसे जोङो जोंनाथ' मोनसे बिदिनो बिदिनो ख्रिस्टि आफाद दं नालाय बेजों लोगोसे जोङो दस्रा दस्रा गामियावबो बिदिनो बैसागु लांदां बैसागु बादायलायनाय जायोबा बाहाय जों बायलायनाय बाहागो ला लाहैयो बादायलायनाय हाबाफारियाव
उ
बेफोरबायदि आरोखि ना जों मथा मथि गामियाव बिदिनो साननैनि हाबाफारि लानानै फालिखांनायनि उनाव बिदिनो जों दस्रा गामिफ्रावबो बिदिनो माबाफोर जायोबा बिदिनो ओ बैसागु लांदां बैसागुफोर जायोबा बाहाय बादायलायनाय हाबाफारियाव जोंबो बाहागो लाहैयो आरोखि ना बिदिनो जोङो बैसागु खौ से दानानो जों फालिनाय जायो आरोखि ना
उ उ
खाम सिफुं सेरजा जथा लानानैहाय
औ जोंनावबो बिदिनो एखेयानो ओ संक्रान्तिखालि दिनो माबाबाय फास खेला बायदि बायदिसिना इदि गेलेनायायारि आयदानि सायाव र गथ'फोरनि सावगारि आखिनाय बायदिसिना बिदिनो खेला होयो आरो ओमफफ्राय लाबाय बेखौ लानानै ओमफ्राय जोंनाबो से थारिखखालि बिदिनो ओ नोंसिनि बायदिनो बैसागो लांदां बैसागो फांसन खुंबाय बिदिनो हायाबा बो मोनथाम मोनब्रैसो टिमखौ लिंहरो आरो लेंहरनानै बेयाव बाहागो लानाय बिदि खालामो जाहाथे ते माने बेखौ माखासे समाव बावलांनो नागिरो ओमफ्राय जों होनो आरो मानो होननानै मा दिनै जोंनि गथ'फ्रा बेलेग जायगायावबो थांनानै बिदियाव बाहागो लाहैनोसै साहस गैया खिन्थु गामि जोङो जागायजेनाङोबा जों गामिनि गथ'आ जों गामियावनो जुदि एसे बाहागो लानानै गाबोन आरो बै गुबुन गामियाव बाहागो लाहैनो हागोन बिदि होननानै जोङो माने थुलुंगाखांनाय इदि खालामो आरो ओमफ्राय ओ। माने बे ओरै खालामो बे संखान्थिनि सिगांनो माने बिसोरो क्लाबाव जायफोर दङ बिसोरो जायफोर दैदेनगिरि बिसोरो माबा खालामखायो आरो मा होनो बिदिनो दस दिनो फन न्दनो माबा गय खाङो गामियाव न'खरसेयाव फांसे खरै गय खाङो आरो ओमफ्राय बेयाव खांनानै बिसोर फानबाय ओमफ्राय गामियावबो इदिनो जोंनि ए माबा मोनसे खमथि बायदि दङना रायजो गिदिर होनो जायखौ बेहाव एसे फैसा ला नाय इसोर रां लादो खुंनानै ओमफ्राय बेयाव साननैनि हाबाफारि लानायाव ओमफ्राय बेयाव ओ मिरामिसयैनो सङो संनाय खावनाय बानायो ओमफ्राय बेयाव जानाय लोंनाय बानायो आरो सोर बेहाव बाहागो लानायाथ' जेनेबा गथ'फ्राथ' बाहागो लायैबाय
औ औ
नायावबो बायलायबो बयबोहाय बोराय बुरै गर बिदिनो मान होबाय आरो जायफोर जायफोर था थाखो जिनिफ्राय उथ्रिलांनाय थाखो जिसेयाव मोनहैयो जायफ्रा बुरजा बुरजा पारसेन्ट ओ ओं पारसेन्ट लानानै फराय नायफोरखौ बरायो ओमफ्राय दाबो नै दाख्लैनि जायफोर जिनाय थाखोन दंहैयो बिसोरखौबो औ।
औ औ जोंनाबो बिदिनो बानायो औ
ओमफ्राय जायफ्रा बयनिख्रुइबो बांसिन माबा लाखिनो हादों नाम्बार लाखिनो हादों। मोजां पजिसनाव थाहैनो हादों बेनो ओ माबा होनाय जायो आरो मा होनो बाज रोजा बान्था होनाय जायो आरो
औ जोंनाथ' बेफोरबायदि होनो हाया थेवब्लाबो बिदिनो आर'नाइ गांसे गांसे होनायजों लोगोसे बिदिनो ओ माबाफोर होयो आरोखि ना बिदिनो अननायनि माबाजों बिदिनो सार्टिफिकेट बेफोरबायदि होयो आरोखि ना बिदिनो औ
माने बेखौ जोङो जोंनियाव दा उम माने जोंनियाव इयाव दाथबां मानि जौगानायबो गैया नालाय बांसिन एसे दासो जाखां फुहांनाय नालाय बेखायनो माने जायफोरनि गथ' फरायनानै जाहाथे बयबो थुलुंगा खांनाय मोनलांथों उमुगाबा मोनदों आंबो लाथारगोन बिदि एसे नाजाथों होननानै माबादों आरो बेखौ राय्लायलायनानै होदों आरो।
माने गिदिरफोरनि थुलुंगानाय मोनोबा सोरबा सासेनि थुलुंगानाय मोनोबा माने नाजानाया गोख्रोंसिन जायो नालाय। बिदिनि थाखाय आरोखि ना औ।
थानांगौ थानाया जेनेबा बिदिबाबो आर'नाइ गांसेयाबोथ' नोंनि सनमान ना। आरनाय गांसेयाबबो नोंखौ सिनायथि होनो हादों बिदिनो दिनै आर'नाइ होदों नोंसोरबो आरो मालाबा इदिनो आरो सानलांगोन। जोंहाबो बिदि माबा मोनसे खालामसै नामा बिदि मोनसे थालांगोन आरोना।
औ।
बयबो नाजानाय थानांगोन। थाबासो गासिबो जायो ना। लाय एखायनो ओ जोंनायाथ' जोंनि माबानि जों दिनै गैया होननानै गैयायैनो थाबाय थानांगौ बे बो नंङा नालाय जों बयबो नाजायोबा सोरबा ओं सोरबा गरिब न'खरनो गरिब गथ'नो माबा होनाया थानांगौ आरो मानो होनबा सोरबा बायदिया रांनि गैयैनि थाखायनो गावनि गोसोनि साननाय माखासे मिजिंफोरखौ गोसो सिङांवनो दोनखुमानानै थानांगौ जायोना।
ओ लोंनाय जानायफोरालाय माबायदि सोलियो बैसागुआवलाय?
जोंनिथिं? जोंनिथिं ना आब'?
औ।
हेलौ अ। जोंनिथिंथ' बैसागुआव लोंनाय जानायफ्रा बिदिनो। खोनादोंना आब'?
अ खोनागासिनो आगै।
औ माने बैसागुनि बागै होन्दोंना आब'आ?
औ औ औ।
बिदिनो लोंनाय जानायफ्राथ' बैसागुनि बागै बिदिनो न'खर न'खर हाबनानै बिदिनो जा एसे जाय गरदसे मोनलोङो न'आव बिदिनो संनानै दोननाय बिदिनो जौफोरखौ बरननानै होयो आरोखि ना। रायजो राजाफोरनो ज' ज' मागिलायनायाव। बिदिनो जा एसे लोंङो जाय लोंग्राया लोंबाय जाय लोंङैया लोंङा बिदि। माने जोंनि बर'आवथ' गोदोनिफ्रायनो बे जौआथ' थाखायो आरोखि ना। माने
उम्म।
निफ्रायनो दासिम सोलिबोनानै दंगासिनो आरोखि बियो बैसागु बोथोराव बि बिदिनो जौ होनाया
जोंनियावबो एयाव नंगुमै मोननि आगोल हाव बिदि मोननो आरो सिगांङाव ओमफाय आंथ' बारा गोबाव जाफैयाखै नालाय ओमफ्राय आं मोनफैनायनिफ्राय दा इदिखौ जोंनियाव माबाला आरो जेनेबा बयबोथ' संनाया संङो बोसोर गोदान गोदाननि नामाव बैसागुनि नामाव बर' हारिनि कालसार हिसाबै संङो ओमफ्राय बेखौ माबा खालामो आरो मा होननानै बुंङो? ओ जोंनिया साब्रै इदिनो ज'यैनो साब्रै साबा ओंखारबाय ओंखारनानै ओमफ्राय ओ न'खर न'खर हाबबाय आरो सोर बेसेबां हरनो हायो।
औ औ।
खौ हरनानै माबाबाय मा होननानै बुंङो ओ नों बेसेबां हरनो हायो आरो। नों जौसे हरनो हायो ना नै जौ हरनो हायो बे नोंनि नोंनि खोथा आरो। ओमफ्राय हाव ज' लांनानै बेहावनो सोरहाबा इदिनो जुमाय गोथांलांबाय सोरहाबा आरो मावनानै दोनखानायखौ लानानै थांबाय ओमफ्राय बिदिनो ज' मोनसे जायगायाव जायो आरो बोराय बेन्थु' गासिबो ज' ज' जाजाय जाजोबो आरो बिदि खालामो फ्राय बेयाव जेनेबा ए औ टाइम जाबाय नामा?
टाइमाबो जाबाय नै आब' ओ बिदिनो सम मोनबा उनावलायराफिननोसै नामा आब'
औ औ दे दे दे
औ आं नोंथांनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोर जोबोर साबायखर हरबावनाय जाबाय आब'
दे आंबो नाजावनानै लाबायाखै औ औ दे।
औ औ।